हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
औ नों खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथां?
आङो मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां। ए नोंथां। जोंहा जे बर'फोरनि मोनसे ओ फोरबो बैसागु फोरबो बे बेनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
जागो नोंथां दा बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ बैसागु होननानै बुङोब्ला मोनसे जोंनि बर'फोरनि जे मोनसे ओ गेदेर ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां रंजाथाइ फोरबो होननानै जों बुंनांगोन एबा बयबो मिथियो नङा होमबा नोंथां। दा बे फोरबोआवहाय जोंनि गासैबो बर' माहारिफोरनि आसार खान्थि मावनाय दांनाय गासैबो सावगारिफ्रानो बेरखाङो नङा होमबा नोंथां।
बैसागु होनोब्ला गोदो आजै आजौमोनानो फालिबोनाय मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां। जेरै ओ सै सैत्र ओ सानि सैत्र दाननि जोबथा सानखौ ओ संक्रान्ति सान होनना बुङो नङा होनबा नोंथां। जेरै ओ संक्रान्ति सानखौ ओ जोङो मोसौ मोसा मोसौ मैसोखौ उम साम हालौ मानिफ्राय जे गलिनिफ्राय होलांनानै दैमा दैसायाव थुखैहैयो ओ आरो मोसौ मैसो खौ थाव गुबै आरो हांगारजों लागायना ओ थालिर फथलाजों दागो फुननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां। बै समावहाय
बै दिगि लाव थि औ खोनादों नोंथां। आरो बे दिगि लाव थि बुनाय दिगि लावथिजों बुनाय जायो नङा होमा नोंथां। आरो गानसो खनसे लायबाव नङा होनबा नोंथां लाव जा बोसोरे बोसोरेएरबाय था होननानै
औ नोंथां।
दा बै समावहाय जे सैत्र दाननि जोबथा सान जे मोसौनि बैसागु जे फालियो बिनि अखानायै समनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु महरै बा मानसि बैसागु होननानै बैसागनि सेथि सान बा सेथि बैसागआवहाय फालिनाय जायो बै समावहाय ओ नुवाथारि अबंलावरिखौ खुलुमनाय एबा फुजिनायनि गेजेरजो जों जोंनि बर' माहारिफोरा गावजों गाव उन्दैया गिदिरखौ गिदिरा उन्दैखौ मान आरो सनमान होलायनायनि गेजेरजों ओ बैसागुनि सेथि सानखौ जुरिजेननाय एबा जागायनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां।
बे बैसागस दाननि जे गिबि दान संक्रान्तियाव आरो दावखा सिला नुनो मोनै बे सान ओंखारियाव रायदों बिलाइ ओ खाथ्रि बिलाइ मोखोना बिबार ज' खालामना न'नि खामसालि लामा दरखं हाबग्राफोराव खायोमोन नङा होमाबा नोंथां। बिसोरो दाबो नोंसिनिथिं खायो नामा नोंथांनाव बि
जोंनिथिंबो खायोआनो नोंथां गोदोनि समनिफ्रायनो बिदि मोनसे बैसागु समावहाय बे बैसागुनि समावहाय सोलिबोदोंमोन बा आजै आजौमोना गोदोनिफ्राय जायफोर नेमखान्थिफोरखौ आसारखान्थिफोरखौ फालिबोदोंमोन बैफोर माखासे आसारखान्थिफोराबो दासिमबो जोंनि
नाय बाथ्राया सैथोआनो। जोंनि जे बर' हारियाव जे बैसागु फोरबोखौ फालिबोनाय जे मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै जे गाजा गोमजा फालियो जोंनि बर' ओ हारिनि सुबुंफोरा। बे बर'नि सोदोमस्रि आरो हारिमुखौ जारिमिन मोनहायै समनिफ्रायनो बर'नि ओ हारिमुवा बेरखांबोदों होननानै जों सानना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां दा बै समाव हाय जे बैसाग मास बैसागु रंजानाय ओ सेथि साननि उनावहाय जे मानसि बैसागु जागायजेननानै जेनोखि गामियावहाय जे बर' गामिफोरावहाय माखासे गावनि आखाइजोंनो बानायनानै दामनाय ओ दामजुफोर जेरै सिफुं खाम जथा सेरजा बायदि बायदि बर'फोरनि दामजुफोरखौ लानानै ओ गावजों गाव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ओ गथ' गथाय गावबागाव हानजा हानजा ओ रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां। गोदो हारिमुवा गाव गावनि गामि न'खराव रंजा बाजा मोसानानै ओ बोसोर गोदान बैसागुआव गावनि हारिमु आ आव फाव दिन्थिग्रामोन नोंथां। नाथाय दायो मुलुग दरबाराव गोसारलांबाय गोदो आबै आबौमोननि मेथाइ रोजाबनानै ओ रंजानाय एसेबोदि मोजांमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ। बैफोर रंजा मोसानायफोरा आथिखालनि समावबो ग्रोम ग्रोमै हानजा लायै हानजा बा हानजा लानानै ओ बर' आइजोफोरा आइजोफोरनि बै समाव गोदान ओ दख'ना जोमग्रा जोमनाय बैफोर माखासे ओ नुथाइफोरा जेन सासे सिख्रि सिख्लाफोर बायदि ओ नुनो मोनो। नोंथां।
जे जोमग्रा गोजा दख'ना गोमो आरो गस्ला गोजा आरो खेरा जे दावा बिबारनि खेरा गाननाय बेसेदि समायना नङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो नोंथां।
मोनसे गोसोआवसो फैदोंलाय नोंथां जे गोदोनि आबै आबौ जे रोजाबनायफोरखौ गोसो होसारनानै गान खननाय गोजां बोथोरा थांलायबाय गोदान बोथोरा सफैलायबाय नै गोदान बोथोरनि बैसागुआव होनबा बैसागुआव एबं एबं गाबबो लायगौ होलायनाय नङा होनबा एसे मोजांमोनो गोदोनि आबै आबौमोननि खनया नोंथां।
थारैनो नोंथां। दा बैफोर ओ खननाय मेथाइफोरा बैफोरनि गेजेरजोंनो बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे गाव गावनि गोसोखौ फोसारनानै ओ रंजा बाजायै बैसागु फालिनाय एबा फोरबो खुंनायखौहाय जों नुनो मोनो नोंथां।